औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों।
अ माबोरै दं नोंथां?
नै नोंथाङा आङो सिखारनानै ओरैनो सियाराव मा जिरायनानै ओरैनो दं आरो दायो।
औ औ नै आंबो ओरैनो दङ बेबायदिनो बोथोर फोरा बोरै बोरै दिनैलाय नोंथां?
नै बोथोराथ' दिनै एसबां माने गाज्रिबो नङा नोंथां माने सान्दुंबो बारा गैया। माने दोमैलु मोजां बोथोर। बेनिखायनो आं नै आंबो नै माने सियेरावहाय जिरायनानै दङ दायो।
औ बिदिनो नोंथां नै जोंनिथिंबो बेबायदिनो दोमैलु माने अख सान्दुं गैथ' आरोना एसे बार स्रो स्रो। माने बारगासिनो बार सिउ सिउ। बेबायदिनो आरामनो जिरायनानै दंगासिनो ओमफ्राय नों - नोंथां मोनसे बे अखाफोरा माबोरै जायो नोंथां।
अखाफोरखौथ' माने अखायाथ' जोंनियाव दै दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबानो नोंथा
औ नोंथां।
दैज्लां बोथोर हिसाबै। सिगांनि समावथ' अखाया टाइम मथे हायोमोन नङा होमबा जोंना।
नंगौ।
जोंना माने अखाया एसे माने ओ बोथ बोथोरा एसे मिलाया मिलाया जानानै दं दासान्दि दा बा नै माने खोथिया फोनाय मा फोनाय अखाफोरा नांगौ समावहाय एसे खम खम जालांनाय। हमनायखौनो नुलानो हमदों आरो नोंथां।
नंगौ औ। ओमफ्राय औ।
माइ गायनाय सम अखानि गोनांथि नङा होमबा। एसे खम जालांनायखौ नुनो मोनदों आरो बांसिन सानदुंफोर दुंनायफोरखौ बांसिन नुनो मोनो दा।
औ माने माखासे जायगाफ्राव नोंथां माबा दैबानासो जानाय नुगासिनो ना जोङो। ससियेल मिडियाफोराव। बा बायदिसिना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों अ जोंनिथिंबो बिदिनो। थां ओ अखा गैया बारा माने हाबाबो एसे हायो। ओमफ्राय अखा हाखांब्लानो बै दैया दुब्लिनि दैफ्रा रानजों लांफिनो आरो
औ।
बेबायदिनो आबाद गायनायफ्राव एसे खस्थ' जादों जानाया मानोना जों बिलोनिफ्राय दै बोहैग्रा जोंना दंग'फोरावहा दै फैयाखै, जायनि जाहोन उनाव माइ गायनायाव एसे खस्थ' जादों, थेवब्लाबो मेसिन बायदिसिना लगायनानै जोङो हानिफ्राय दै बोखांनानै बिदिनो गायगासिनो आरो गोबां मानसिफ्रानो
खस्थ' नङा होमबा नोंथां? दा माने देग्लायनि बा बोसोरनैसो जाबाय जों मिथिजायाहाय बिदि खस्थ' ज माने आबाद मावनां हाया आरो बेबायदिनो खोथिया फोनाय समावबो जोंना माने नांगौ समावहाय जिहेतु दैफ्रा बारा गैया गैया जालांगासिनो दङ।
नंगौ नंगौ।
' जोङो मेसिनारिफोरजों सारनाय अबेबा फख्रिनि दैखौ सारनानैसो माने माबानायखौ खोथियाफोर फोग्रोनायखौ नुबोगासिनो आं माने जोंनि मिथि आरो ओरैनो बेलेगसो बोरै बेखौथ' मिथिला।
औ।
माने बिदिखौ बांसिन नुबोगासिनो आरो जोंनि सियाव
दाबोनै माने, ओ‌ खोथिया फोदों सोरबा सोरबा खिन्थु मा होनो खोथियाो खोथियाखौथ' जोंङो माने दब्लायनि दब्लायथामल'सो फैयो, नंङा होमबा नोंथां?
औ
जिहेथु जोङो बेखौ खस्थ' मस्थ'यै बा बबेबा जाम्फैयाव एसे दै थानाय बा फुख्रिफोरनि दैजोंहाय बा मिसिनफोरनि दैजोंहाय न' खाथियाव बा दंखलफोरनिफ्राय मेसिनफोरजों बोनानैहाय खोथियाफोरखौथ' फोर फोगोरदों माखासेया जोंनिख रावहाय न दा।
औ।
मा जालांदों? जिहेथु खैनांगौ दै जितु जोंना दैनि जाम्फैफोर थायो नङा होमबा? दुब्लि गेजेरावहाय सम लानानै फैनांगौ समावहाय नै दा माने दैया फैयाखै। खोथियाथ' जाजोबबाय गायजानायनि सम फैबाय।
नंगौ।
खिन्थु नांगौ नांगौ समावहाय नै दैया गैया जादों। बेखायनो माने एसे खस्थ' मोननानै दं माखासे माखासे जोंनि आबादारि बिफां माने एसे थेक माबायाव दं आरो दुखु जालायाव गोलैनानै दंसो
नंगौ नंगौ। बिदिनो जायगा लायै लायै बिदिनो जायगा जागासिनो नोंथां माने माखासे जायगाफोराव दै नांगौनिबो बांसिन जानानै दं ओमफ्राय माखासे बबा बबेबा जायगाफोराव बा नांगौ गौसेबांनिबो दैखौ जोंङो दाउ गैया नुनो मोनाखै। बा अख जोङो हानायखौ नुनो मोनाखै नोंथां बेफोरो अखा हायैनि जाहोन बा दै जायैनि जाहोनखौ नोंथाङा मा होननानै सानो नोंथां?
बेफोरखौ बुंनो थाङोबाथ' बा नुनो मोननाय मथे। बुंनो थांनांगौआ नंगौ बेफोरखौ माने मेगनजों नुनाय मथे जिहेतु जोंनि थासारि जों माने मानसियानो खालामना लानाय नङा होमबा?
नोंगौ।
जिहेथु गोदोनि समाव जोंना दंफां लाइफां हाग्रा बंग्रा माने दंफां गिदिर गिदिरफोर खौबो जों बाराद्राय माने जोङो ओ बाथामफोर हायोमोन नङा होमबा? बाथाम दानि जुगाव बाथामफोर हायो बा बाथामफोरखौ जोंङो गोदोनि समावहाय आखाइजोंसो हायोमोन नङा होमबा?
औ
दंफां गिदिद मोनसेखौ जों बाथाम हानो थाखाय जोंना गोबां सम नांगौ जायोमोन। आथिखालावथ' मेचिननि जुग फैबाय नङा होमबा बे दं फां हाग्रा मेसिन जोंनाव फैबाय माने सानसे सानसेबो नाङा अबेबा गिदिर दंफांखौ हानो थाखाय नङा होमबा जिहेथु बांसि सिनानो जों दंफां लाइफांफोरखौ हानाय बा दानस्रांनाय जोंनि साइदआव जोंनाथ' माने हाजो एरिया एसेबाबो जोंनि खाथि खाला हाजो दङ। जिहेतु हाजोफ्रावबो जोंना सुबुं माहारिफ्रा ओ दखल खालामनानै हाजोखौहाय ओ हाजोनि जिहेथु दंफां लाइफां बेफोरखौ दानस्रांनानै सावस्रांनानै माखासे माने गोरान खेथि बानायहैनो हमदों बा अखाजों सुस्र'नानै जोंना हाजोफ्रा गाहाय जाबोनो हम माने दंफां लाइफांफोरखौ गोबां माने खम जालांनायखौ नुनो मोनदों माखासे जायगाफोरावथ' जोंना माने दंफां लाइफांफोरखौ नुनोनो थांला। आरो बांसिनानो जोंना न'खर न'खर माने गासिनिबो न'खराव गं न'खरसेयावहाय जोंना ओ गं थाम बा गंनै गासैनिबो न'खरावहाय गारि घरा नुनो मोननाय जादों आरो। दा इफोरनो जोंना जाहोना अखाफोरनि खम जिहेथु जोंना नांगौ बादि जोंना दंफां लाइफां गैला बा फ ओ पलिउसननि माबाया बाराद्राय जाबाय जोंना ओ मा होनो गारि घराया बाराद्राय जाबाय खारनायफ्रा। माने आंनि साननायाव इफोरनो आरो जिहेथु जायनि जाहोनाव एसे अखाफोरनि अखानि खमायनाय बा बोथोरनि सोलायनायफोरनि जाहोनखौ आं इफोरखौनो सानो आरो नोंथां। नोंथाङा ओरैनो मा सानो दा इफोरखौ?
नंगौ नोंथां बे जों अखा हायैैनि जाहोन होनोब्ला जोङो बैफोर जाहोनखौनो होननानै लानांगोन मानोना जोङो बा सुबुंफोरा ओ बंफां लाइफांखौ रैखाथि होनायनि सोलायै बा जोङो बैखौ नांगौ ओ गोसो माखासे खालि जायगाफोराव ओरैनो थानाय जायगाफोरजों गायनायनि सोलायै जोङो दाननायासो बारा जादों आरो दंफां लाइफांफोरखौ जोङो एवस्रांनानै। बा बैयाव फामु जाहैनाय बा न' लुहैनाय लोगोसे आबाद मावहैनाय। बेफोरबायदि माने हाबाया माने जोंनियाव जादों। हाजोनि दंफांफोराबो लान्दां जालांगासिनो बा जोंनि हायेनाव थानाय बा जोंनि न'आव बा न'आव थानाय फांसे फांनै बिफांफोरखौबो जोङो दानफायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दानफायनानै जों अर सुदों ओ बेबायदिनो माखासे जोङो न' बानायनायफोरावबो जोङो बाहायदों। दा दंफां हानानै नाथाय जोङो गायफिनाखै बा गायफिननो रोंला। बेनि थाखायनो दिनै साननि बिदुंआबो बांद्रायनिफ्राय बांद्राय जालांनानै ओ जोङो दुंनायखौ नुदों। ओमफ्राय जोङो अखा हा अखाफोराबो माने हायैखौ बा हानो रोङि जालांनायखौ जोङो मोन नुनो मोनदों आरो दायो बे ओ दा समावहाय। जोंङो बुंनो थांङोब्ला ओरैबायदि अखाखौ जोंङो नुनो मोनो माने ससे ससेयैनो हाया। माने ससे खाथियावनो बबेब आगर दरसे जायगायाव हागोन बा बबे बा दरसे जायगायाव हाया बेबायदि जायोमोन दानि अखाया बेबायदिनो आरो औ माने जोङो गामि दरसेयावनो खावख्लाबसेयाव हागोन खावख्लाबसेयाव हाया बेबायदि जानायो आरो। ओमफफ्राय जोङो एसे जायफोरा हाजो खाथि बा बिफां लाइफां एसे बुरजा दङ बैसोरनि माने गामिफोराव बा ओनसोलफोराव बांसिन एसे थाब थाब अखा हाबाय थानायखौ जों नुहुरनो मोनो आरो। बिनिफ्राय जों हमना मोनो नंगौ थारैनो जोङो माने दंफां लाइफां बा मिथिंगाखौ जोङो फोजोबस्रांनायनि थाखायनो बियो अखानि माने बिबाङा खमायनांदों बा नांगौबायायदि जोङो ओ अखाखौ मोननो हायाखै बा जोङो नांगौ समाव बै अखाया माने हानो रोंला जालांदों आरो बेफोरो माने बे बेफोरो थारैनो सैथो मार माने जोङो जों बेफोरनि जाहोना जाबाय बे जों गावनो गाव आरो जों सुबुं माहारियानो बेखौ खालामनानै लादों जोङो। मिथिनानैबो जोङो मिथियै बायदि सामफ्रामबो दंफांफोरखौ जों दानो अर सुयो। बन बानायो बिनि उनाव जोङो बायदिसिना मुवा बेसाद बाहायो बानायनायावबो जों बाहायो न'आव जेरै ओ खुन्था बा बेयाव सायो उखुम थिं दोननो थाखाय बैफोरबायदिफोराव जोङो बाहायबाय थानायनि जाहोनावनो दंफांफोरा गोमालांनो हमबाय जोङो नुनो मोनो जोङो बा जुनखौ जोङो मुलुग ओ आबहावा सान महरै फालियो।
औ
ओमफ्रायबा फालिनानै जोङो मा जानो बै सानखौ जोङो फालिनाया सानसेल'सो बे सानसे खालि बै सानसे बा जुन बा सानसेखालिबो जोङो दं-दंफांखौ जोङो फांसे फांसे गायनानै जोङो ओ ससियेल मिडियाफ्राव होलाबायनायखौ नुयो आरो जोङो बेबायदि। ओ जों दे जोंदि माबायदि बेखौ गायखांनायनि उनाव जोथोन लानानै जोङो फेदेरनांगौ फोलाव नांगौ जोङो जोथोन लानांगौ दै होनांगौ बा हासार लानांगौ बेफोरबायदि जोथोन लानांगौ जोङो बेफोरखौ मावा जोङो गायनानैल' दोनना होयो। फांसे बिफां ओमफाय बियो साननै सानथामनि उनावनो बेयो हारसिं थैलांफिनो बेबायदि थासारि आरो जोंनि गेजेराव। बेखायनो ओ हायोब्ला जों गासैबो सुबुंफोरानो बै बा जुनखौल' जोङो बिफां गायनाय बिसान होनाय जों मानियालासिनो जोङो सानफ्रोमबो बयबो माने सम मोनोब्लानो फांफा फांनै बा बिदिनो एसे एनै जुदि खालि थानाय जायगाफोराव बा लांदां जायगाफोराव जोङो फांसे फांनै सानफ्रामबो जुदि गायबाय थायोब्ला ओ थारैनो जोङो गोदोनि बायदि ओम आबहावाखौ जों मोनफिननो हागोन आरो एबा जोङो आबहावानि माखासे जेंना सोमजिनायफोरखौ जोङो ओ खमायनो हागोन नङाब्ला जों थ' ओरैबायदि जाबाय दायो इयुनाव जों जोबोद खस्थ' गोग्लैहैनांगोन आरोना नोंथां। अ ओमा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। औ नोंगौ नोंथां दे होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
दो नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय